खोनाबायना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां।
अ मा खालामसिनो दंलै नोंथां?
नोंथां नैलै अखा थाइफ्रिगासिनो न' सिङावसो एकदम मबाइल नायगासिनो द आरों नथां ओरै उन्दुला बायना।
अ बिदिसो दं आरोना नोंथां होमबा?
औ नोंथां औ नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दं होनबालाय?
अ नोंथां आंथ' आंबो बिदिसो नोंथां ओरैसो जिरलाबायनानै दं नै गरमाबो बाराथार माथो।
ओमफाय नोंथां गायनाय फुनायफ्रा जाबाय नामा नोंथां?
गायनाय फुनाया नोंथां जोब थ'बायबाय होनजायोलै गैला माथो खोथिया थिलि दब्लायसे दंबावो बेखौहाय न'नियानो गायनो हासिगोनलै ओरैनो खदालजों जावहैलाबायनानै गायनो हसिगोन बायदि मोनबाय आं नोंथां।
अ औ गारिघरानि गोनांथि गैलाना होमबा नोंथां हालिब्लाबो औ ओमफाय नोंथां फुंनि जाबोब मा जाबाय नोंथां?
जानाया जाखांबायलै नोंथाङो दायो सानजौफुनिसो जामुं आदार नै बानायगासिनो दं न'फोरना।
ओ नोंथां मा माथो ओंख्रि जगार बानायबाय थाखो?
ओंख्रियाथ' नोंथां आं दहाय फुङावहाय सेनफोरसो सायला बायदोंमोनलै नै एसे एनै ना मावाफोर मोनबोला बायबाय माथो ना गिदिरफ्रानो गैया फैथ्रासै हाबथारासै। बेफोरजोंनो बाथोन देनानै जानायसिगोन नों सानजौफुनि ओंख्रिखौ माथो मोजां जाबावनोब्रा नोंथां।
उम बेनोथ'नो आरो नोंथां। माब्लाबा जानांगौ जायो मालाबा जायाबो जायो मावा दाङथ' फ्राय नोंथां जानायानो जाखाय ना जोंथिजाय मा होनो
औ नोंथां औ।
औ औ मावबासो जोंना जाख्रुबनाय लोंख्रुबनाया जोंना जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ‌
औ औ ओमफ्राय जांख्रा मा मा जाहोगोन नोंथां जांख्रायावलाय!
मा होन्दों नोंथाङा!
ए नोंथां जांख्रा खालामबाय नामा होनदां नोंथां।
जांख्रा खालामनाया खालामबायलै उनफ्राय दाखालि एसे फिसा खालामबाय। न'खरनि गोजा एसे एनै माइ गायग्राफोरखौ लेंंबोनानै बानायबाय नोंथां‌
अ औ मा माथो जाहोनाय जागोन नोंथां जांख्रायावलाय नायखोग्राफोर गैबाय बाया?
जांख्रायाव थ' नोंथां मा होननानै खिन्थाबावनो एसे मोजां मोजांखौनो जानाय जाबायलै नोंथां फिसायैनि एसे जोंहा ओरै ना जायै ना जा ना इसे लाबोबाय ना जायेैफोरनो बयलार एसे लाबोबाय बय-बयलार जारफोरनो जोंहा नै अमा बेदर अमा बे बायदिसिना एसे लाबोबाय ओमफ्राय जौफोरबो इसे लाबोबाय नोंथां खामानि मावग्राफ्रा एसे लोंनोबो लुुबैयो नालाय नोंथां। बेखायनो लाबोबाय आरो नोंथां आ एसे बेफोरखौनो जासाननाय जाबाय बेफोरजोंनो एसे औ।
औ मा मा जुमाय लोंहो खो नोंथां लोंग्राफोरखौलाय?
लोंनायाथ' जोंहाथ' जुमाइ गिसि न'खराव सङो बेखौ इसे लाबोबाय ओमफ्राय बिदि अवाइन सप फ्राव दखानफ्राव थांनानै एसे लोंग्राफोर लाबोबाय आरो म खामब'नो माबा एसे बियार बेफोरखौ लाबोनानै होबोबायलां नोंथां एसे‌
अ जायोलै नोंथां जायो‌। इंलिसबो लोंनांगौ बर'बो लोंनांगौ नोंथां लोंनायालाय औ औ। ओरै बे मुखाम ए दे नोंथां आंबो ओरैसो दं नोंथां।
अ नोंथाङालाय जामुं आदारखौ जाखांबाय नामा सानजौफुनिखौ?
अ नोंथां आंथ' सानजौफुनिखौ नै दा बावयैसो जानानै जिरायदों नोंथां जानायाथ' जाखांबाय औ।
अ अ मा मा ओख्रि जाखो नोंथाङालाय?
ए ओंख्रियाथ' नोंथां आं माबासो ओ नोंथां मैसो बिबुजों मैसो बिबु एवनायसोमोन नोंथां ओमफ्राय दालि ओंख्रिमोन नोंथां।
ए अबाव मोनखोलै मैसोखौलाय नोंथां?
ए मोसौ बिब'वा नोंथां बै खाथिनि बाजारनिफाय लायदा माने जोंहा ओरैफाय गोजौनिफायबो मानसिफोर फैयो नालाय हाथाय बाजार खालामनो नोंथां जोंना बरदार एसे एनै ओरै आसाम बरदार अरुणाचल बरदार जायो नालाय नोंथां जोंहा बाजारा। बेयावनो नोंथां मैसो बिबो मोननायखाय माने मासे सिथारदोंमोन नोंथां दिनै। बेखौनो होबोबाय मोसौ बिगुखौ लाबोना एसे से दाम खमबावनो जासिनायखाय हो लाबोनानै इखौनो जाफैबाय आं ओंखायनो दिनै।
औ औ औ गायनाय फुनायफ्रा जोब्बाय नामा होनब्ला नों
गायनाय फुनायाथ' औ जोब्बाय नोंथां औ।
उम होमबाथ' जांख्रा जाबाय नोंथां?
जांख्रायाथ' जाबायलै नोंथां जोंनाबो औ माबा जाबाय नोंथां साननै जाबाय खोमा दाख्लैबावै खामनाय जाबाय जांग्रायावलाय।
मा माथो जाहोखो नोंथाङालाय होमबा जांख्रायावलाय?
ए नोंथां जांख्रायावथ' बिराद गोगोम गोगोम जादोंलै नोंथां।
अ देलाय खिन्थाहरलाय आंखौ लिंहरबानो जायो नोंथाङा।
ए नोंथां आं नोंखौ खासि जांख्रायाव लिंहरसै होननानै माने देलाय बोथोराबो गरम द्रायथारना ओंखायनो खासि जांग्रायावसो एसे सुदाम सुदाम हाफैदोंसै खा एसे खासिखौनो सालायफैदों साननानै नोंखौ लिंहरासै आं ओरैनो जांख्रायावथ' बेदरावथ' गोबान दं नोंथां ओरैजाय जोंहाथ' अमा बिथै बिबु बिला ओमफाय बेदर मोजां था खामोन जानि एवनायफोरा।
आमफाय ओरैनोफाय आं मै बेदरबो दाख्लै गामियाव खारबोनायखौ सिम मोनदों मासे मासेया हमनायखाय जांख्रा जों जाबजों ग्रोबनो गामियैनो होसोलायनानै जाबाय आरोना नोंथां बेख गोबो ओइदिनखालि जाहानि जांख्रायावबो ग्रोब बेबो नोंथां मै बेदरबो मोनजानाय जाबाय ओमफाय ओरैनो मैसो मैसो बेदरबो लायदां नोंथां एसे। ओमफाय बे सबाइजों सा साम' अनलाजों दाउ ओमफाय दालिजों मेवाइ बेनोसै आरोना नोंथां। ओमफाय बे गोरान गिसि ओमफाय बे जौफोर थाबाय इंलिसफ्रा इस एसे एनै बिदिनो मखामब' सखामब' ख्रीस्टियान ब्लु
ओहो औ।
बिदिनो आरो ना नोंथां रेड रेबोल बिदिफ्रा थाबाय आरोना नोंथां। औ औ नोंथां बे उइस्किखौ जा सानैजों लोंनांसिगोनलै नोंथां आंगुरनिखौ।
अ
उइसकिजों बै आंगुरनिया अवाइना नोंथां दे नोंथाङाथ' नायखायो दा?
ओं नोंथां।
अ नोंथां नायखो खायोदा नोंथाङा ओ। नायखो नांगौलै नोंथां सम सम नाय जेबो जाया माथो जोंनाथ' मावोबो दाङोबो नोंथां मोनाफ्राव बिदि नङाबा उन्दुनो ओंखारा माथो। मोदोम साख्रुब सुख्रुबजोंनो माथो नोंथां जिहय जानो नागिरो मावै दाङैबाथाय। माने एसे एनै लोंबासो माने देहाफोरखौ राफोर मोने माने थाल मोनाना नोंथां अबाव सादों अबाव मा जादों नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ नंगौ।
दाथ' नोंथां नोंथाङा जिरायनानै ओरैनोसो दंना नोंथां?
औ नोंथां ओरैनोसो दंलै।
अ माबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरानो लायनो हागोन नामा नोंथां दसे सम?
हागोन हागोन नोंथां दे हागोन ओइ दे हायो आं बेफोरबायदि हायो।
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंहा नोंथाङा आंनि न'सोननो नागिरदोंमोन जोंहा बिस हाजिर माने जोंनि फरायसा सम माने जायखिनि फरायसाफोरखौ माबायदि लामायाव बोखथिंलांगासिनो दं ओमफ्राय बिसोर मा मा खहा खालामलागासिनो दं आरो नोंथां ओमफ्राय बेफोरखौ होबथानायनि मोननैसो राहाफोर होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां हानायाथ' हागोनलै बेफोरनि बागैथ' जोंबो बांसिन जोंनि मेगनजों नुबाय थाखायो म फोरमायनोसै नोंथां ओ जोंहा बेफोरखौ बेखौ बुंनानै थाङोब्ला जोंहा दायो फरायसा फरायसा सुबुंफोरखौहाय फरायसा गथ'फोरखौहाय जोङो फोरनि बागै बिराद मोजां मोजांसो मान होनांगौ एबा बुजायनांगौ जा मिथिं दावथिंफोर फरायसाफोरखौहाय गाहोनांगौ फरायसालि हाय गिदिर गिदिर मानसिफोर एबा गामियावहाय गिदिर गिदिर मानसिफोर जाय हाइ लेभेलनि एबा मोजां सोलोंथाइ गोनां जाय समाजाव मान मोननाय सुबुंफोर बेफोरखौ लें लेंहरनानै एसे एसे मिथिं दावथिंफोर लानांगौ आरो ना नोंथां फरायसाफोरखौ लाफानानै निसा बेसादफोराथ' निसाद बेरा बेसादफोराथ' जों जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि होनजायो मानो होनोबा जा फरायसा सुबुंफोरा आरो बिस्रा देहा गोरलै जायो सिंनि माल माथाफ्राहाय एसे गा गोरलै जायोना नोंथां बेफोर निसाफोराहाय बेखौहाय गेसाव खालामनो एबा गाज्रि खालामनो निसा मुवायाहाय बिराद गाज्रि आरो ना नोंथां जाय जोंहाथ' बांसिन फरायसाफ्रानो सिगारेट बिरि आरो थांखुफोरखौहाय बांसिन जायो सोबो होननाय खोनादों आर ना नोंथां आरो जौखौ बो ओइटिन प्लास नङाबा मानरफ्रानो माइनरफ्रासो बांसिन जोंनि दायो एदल एबा ओइटिन प्लास गोजौ जाय बेफोरनि बागै बे लायोब्लाबो जेबो खहा जाया एबा बांसिन बांसिनै बांसिन खहा जाया बेफोरखौ जों नुनो मोनदों बेफोरनि बा बेै जोङो माखासे बिदिनो नोंथांमोननानै खिन्थाबाय आङो मिथिं दावसिंफोर गाहोनांगौ जोंनि फरायसाफोरखौ बेफोरखौ ला फानांगौ आरो ना नोंथां जोंहा बेफोरखौ बेफोरखौ लायो होन जाहथे फरायसा फरायसा गथ' फरायसालि थांनाय मा थांनाय बिमा बिफानाव फैसा बिनानै था लांनाय बिदि बिराद गाज्रि जानो हमदों आर ना नोंथाङा आंथ' नुबाय थादों जेनेबा जोंनि फरायसा अबेबा दखानाव फरायसालि थांनायाव दखानफ्राव हाबलांनाय फैनायाव दखानाव हाबलांनाय फरायसालियाव बे बाजियाव जोंहा सुथि ए बा जिर'नि होनो जायखौहाय लेजारबो होननाय जायो बे बे समावहाय बांसिन फरायसाफ्रानो जोंहा जों नुनो मोनदों दखानफ्राव थांनानै जोंहा बेफोरखौहाय बायनाय मानाय सोबहैनाय अबेबा खनायाव थांनानै सहैनाय जाहैनाय लोंहैनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां जों बेफोरखौ होबथा होबथानो नांगौ होनब्लाथ' नोंथां जोङो जोंहा नाय बेेफोरखौहाय फरायसाफोरनिसिम दैथायनाय एबा जोंनि दखानदारिफोरखौहाय जोंहा बेफोरनि फरायसाफोरनो हरै हरनाय मानाय बेफोरखौ जोंहा फारसेनिफ्राय बन्द' खालामजोबनांगौ होननानै बुंजायो आरो ना औ ओमफ्राय नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायफिननो हागोन नामा आंना अखा हादों नै नोंथां खोनाहैनाय नङा नोंथांं एसे फंनैसो फोरमायहरफिनलाय
अ नोंथां आं फोरमायनो होमबा नोंथां नो जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथाङानो बुंलांबाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा जायखि नि माखासे फरायसाफोर बिसोरो जाहैबाय जोंहा अबा दंफांं सिं अबा हथायाइ बाजारनि खना खनला जायगाफ्राव बिसोर जौ सेरेब लोंखुमायो थांखु जाखु खुमायो द्राग्स गान्जाफोर सोबखुमायो बेफोर जायगाफोरखौ जोंहा ओ माखासे गेदेमा सुबुंफोरा जोंहा बिसोरखौ थानो होआलासिनो बिसोरखौ एसे एनै फैफ्रामनानै बिदिनो मस्लाफोर होफ्रामनानै बिसोरखौ सिखायनांगौ आरो मिथिं दावथिंफोर खालामनानै बिमा बिफा फाफोरखौ एसे थाल लानो खावलायनांगौ मानो होनब्ला नोंथां जोंनि माखासे बिमा बिफाफ्राबो माने थाखा फैसा खामायनायाव बांद्राय नोजोर होयो ओमफ्राय फिसाफोरखौ बिदिनो फरायनो हगार हरो नाथाय माबायदि फिसााज्लाया माबायदि फरायहैदों मायाव थांदों मायाव थाङाखै बेफोरखौ बिदिनो हगासारनानै होयो आरो ना नोंथां बेखायनो जोंहा बिमा बिफा खौ एसे माखासे सुबुंफोरा बुंलायनांगौ। फिसालाफोरखौ ओरैबायदि थोरैबायदि नायदो ओरैबायदि मावदों बेफोरखौ बुंलायलायना नै जोंहा बिमा बिफाखौ एसे एनै साबधान होनानै जोंहा माबा एसे एनै फोसाबलायनो हायो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै थांबाय दोन्थ'लायसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां जागोन औ
औ दे